हेलौ औ खोनादोंदा नोंथां? ओं औ मा खालामदों नोंथाङा दा?
औ औ औ ओम ओम ओम
जायगा थाइसेयाव थानो बानानै बिदिनो ओरैनो
ओम औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंबो इदिनो नै मबाइलखौनो नायना दंगासिनो
नंगौ नंगौ दे दे औ
ओम होमबा नोंथां ओ जोङो बर'नि गासिबो माने नेनानै थानाय फोरबोनि बागै रायलायनिसै
औ दे सावरायजायो औ
ओं बैसागुखौनो आंनिबा गासिबोनि थायो जानो हागौ
नंगौ नंगौ औ
ओम आरो बैसागुखौ आरो बर' सुबुंफोरनि जेनेब बा जोंनि गोदान बोसोर होननानैबो जोङो हमना लायो आं नोंथांनिफ्राय ओ मोननैसो माने बैसागुआव मा मा खालामो ओ आं बारा माने मोजाङै मोनथिस्ला बिखौ नोंथांनिफ्राय आङो इसे ओ माने सोंजानो होनजानो लुबैदोमोन इसे फोरमायदो नोंथां
र' र' औ मा होनदोमोन नोंथां खनसे बुंफिनजागोन ना?
अ माने आं माखासे माने बैसागुवाव मा मा खालामनाय जायो बेखौ आङो मोनथिस्लाबाखै दा सिमाला गैयिखानथ' नोंथांनिफ्राय मोननैसोफोर मोनथिबायगोन नामा होननानै आङो नोंथांनो सोंनो सानदों दा
अ अ अ दा बैसागु होनबाथ' आं मिथिनाया जेनेबा मोनथाम बैसागु मिथिगोन आङो बे जेनेबा गिबियाव जा जेनेबा जोंनि आसामाव फालिनाय जेनेबा गिबि जागायजेननाय बैसागुआ जाहैबाय रंजालि बैसागु जायो बैसागु दानाव जायो बेनिफ्राय ओ बेनिफ्राय काथि बैसागु जाय काति मांखौ जायो आरो बेनिफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय मागो बैसागु बेखौ जेनेबा मागो मांखौ खुंनाय जायो आरो ओमफ्राय दा नोंथाङा बबे मोनसे बैसागुनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों
आङो नै दा बे जेखौ बर'फोरा गावनि बोसोर गोदान हिसाबै हिसाबै मानिना लायो नैबे रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदों आरो हायोबा नोंथाङा रं काति बैसागु आरो मागो दमासिनिबो एसे फंनैसो खोन्थाबा मोजां मोनगौमोन
औ औ दा आं मिथिनायखिनियानो जाबाय रंजालि बैसागुनिफ्राय जागायनानै जाय जेनेबा सैथो दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायो आरो बे सैथो दाननि जोबथा सानखौ जों मोसौ बैसागु होननासो बुङो जाय जोंनि जिदिनखालि जोङो जोंनि न'खराव फिसिनाय मोसौ मैसो बे बोरमा अमा बैफोरखौ थुखैयो आरो जेनेबा बे आगोल दिनावहाय बे जेनेबा दैमा बिलो फुख्रि बैफोराव थुखैयोमोन आरो ओमफ्राय थुखैखांनानै मा खालामोमोन मोसौ मैसोनियाव जेनेबा बा बे जों आगोलनि दिनावहायथ' जेनेबा गेसफोरबो गैयामोन नालाय बा इले कारेन्टजों बा बिदिनो मोब्लिबजों संनाय बेफोर बुस्थु गैयामोन बे अरावनो बनजों सं बेफ्राव मा मोनोमोन जों हांगार मोनोमोन हांगारा जेनेबा गोसोम नालाय बैफोर हांगारफोर फोरखौ मा खालामोमोन जेनेबा थाव गुबै लगायनानै बेनिफ्राय बे दैमा जोंनिफ्राय ए बा बारि फोरनिफ्राय नोलो हाग्रा दानना लाबोनानै बेखौ मोनथाम बा मोनब्रै बा मोनबा बजा खाबथानानै जेनेबा बेखौ बिजौआव जेनेबा बे हांगारखौ फोनांनानै मोसौ मैसोनि बिखौङाव फोन फोनना होयोमोन आरो दा बै फोननायनि जाहोनबो दङ बे फोननायनि जाहोना जाबाय जेनेबा आगोलनि दिनावहाय हाग्राफोरा बारामोन नालाय बे बा हाजोफोरा एसे खाथियावनो दङमोन बा हाजो खाथियाव थानायफोरा मा खालामो बैफोर फोर मोसौ मैसौनाव फाख्रा सिखरा लागायना होयोमोन आरो जाहाथे बैफोर मोसा मै मोसौ जेनेबा बै मोसौ जाग्रा बा बे मैसो जाग्रा जिब जुनारफोरा जेरै मोस दासिमाव बैफोर थारमाने बैफोरखौ मोसौफोरनि फाख्रा फाख्रिखौ नुनानै गिथों होननानै बे जेनेबा बैफोर जुनारफोरखौ औ औ औ
बिराद सानथों आरो
औ औ बिदिसो होननानै बे फाख्रा फाख्रिखौ लागायना होयोमोन आरो बे जाबाय मोसौ बैसागु मोसौ थुखै खालि मोसौ बैसागु जाबाय बेनिफ्राय से खालाराव से खालाराव मा खालामो जोंनि आं मिथिनाय आरो जोंनि आसामाव बा बर'फोरा से खालार खालि फुजा होयो न'खर न'खर फुजा होयो बिदि आरो बे बैसागु फालिग्राफोर आरो न'खर न'खर फुजा होयो आरो मा खालामो बे सानसे सिगाङावनो मोसौ बैसागु बा बिनि सानसे सिगाङावनो मानसिफ्रा मा खालामो मैगं मैला खाङो आरो मैगं मैला खाङो बे जेनेबा हाग्रानि ओमफ्राय जौसे दाइन जौसे से था ना जौसे दाइनथामोन आं बावबाय बारा गोसो सोआव गैया बे जौसे दाइन से था बा जौसे दाइन रोखोमनि बे मैगं मैलाफोरखौ खाङो आरो खांनानै मा खालामबाय बैसागु दाननि बे रंजालि बैसागुनि से खालाराव मा खालामो बेखौ न'खरनि सुबुंफोरा ज'नो लोगो नांनानै जायो बा आलासि उलासि फैबाथाय बैफोरजोंनो बैसोरजोंनो ज'नो लोगो नानै ना बेदर जायो आरो जनो बे मैगं मैला गोखोखांनानै ओमफ्राय बेखौ जेनेबा गोखा गोखै जानाय होनाबो बुङो जोङो
ओमफ्राय बिनि गोखा गोखै माने टेस्टाबो गोखा गोखैयानो जायो खोमा दा ना
औ औ माने बेहाय जेनेबा गोखा गोखै गोदै दैसु सु गोखा गैयि जेनेबा गासैबो मेग रोखोमनि मैगङा थायो नालाय
औ माने गासिबो लगायमोन्देरि संनाय जायो औ औ
बेनिफ्राय बैफोर जानायनि खारनानो जाबाय जिहेथु बैसागोदाननि गिबि जागायनाय बोसोरनि गिबि सान बा दान बेनिफ्राय बैफोरखौ जाबा म खालामो जोंनि देहायाव नांगौ रोखोमनि भिटामिन नांगौ रोखोमनि जेनेबा मुलि हारि बुस बुस्थुफोर प्रटिन भिटामिन बैफोरखौ मोनजोबो नालाय बेफोरखौ मोनबाथाय जोंनि देहाया गोख्रों जायो
अ
गोख्रों जाबाथाय जेनेबा बैसागु दानाव जेनेबा जोंनिया अखा सखा हैनानै दैज्लां बोथोर जायो बोथोर सोलायो गरम गोजां बोथोर फ्राय गोलोम बोथोर जानायनि समभाबनाया बारा जायो बैफोर थारमाने बैफोर बोथोर सोलायनायफोराव बेमार आजारनिफ्राय जों जाथे बारग'थों होन माने बारग'थोंनि खार'नानो जाहैबाय जोंनि देहाया गोख्रों जानांगोन गोख्रों जानोबा जों मा खालाम जानांगोन मोजाङै जानांगोन प्रटिन भिटामिन गासैखौबो मोननांगोन बेखायनो बे सानखालि जाग्रोना लाखायो आरो जाहाथे जोंनि देहाया गोख्रों जायो बेनिफ्राय जाग्रोना लाबाथाय जोंनि देहाया गोख्रों जाबाथाय बाखि समफोरावहाय एसे जेनेबा जों गोख्रोङै थानो हायो बा बेमार आजार जायाथों होननानै बेफोरखौ जायो आरो गोखा गोखै
नोंथां ओ नोंथाङा बुंदों जिसे दाइनथा होनदों नामा गोखा गोखैखौ औ जौसे औ होमबा नोंथाङा मोननैसो मा मा बुस थुखौ होनाय जायो गोखा गोखै माखौ होनाय जायो एसे फोरमायना हालाय नोंथां
औ औ औ दे गोखा गोखै होनोबाथाय फार्स्टआवनो आं मिथिनायफोरा आं खैतासो मिथिगो आं आ थेवबाबो बुंनानै नायनि नोंथां जेनेबा गिबियावनो थाबाय खिफि बेन्दों जारि बेनि ओमफ्राय जोहोलावरि बिलाइ बिनिफ्राय जबा बिबारनि बिजौ बेनिफ्राय माबाफोराबो थाबाय लेस्रा आलु बैफोरबो थाबाय बेनिफ्राय फ्राय आरो बे जोंनिया मा थाबाय तिन सिरा सारि सिरा होननाय बेफोर थाबाय गन गुसु थाबाय ओमफ्राय बे खुंखा बिलाइया थाबाय बेनिफ्राय नोरसिं बिलाइ थाबाय बेनिफ्राय हेलांसि बिलाइ थाबाय बेनिफ्राय थाइजौ बिलाइ थाबाय बिदिनो आरो गोबां दंबावो बेनिफ्राय माने थालिर थालिर थालिर फस्लाबो था
मिडिया द
अ
बेनिफ्राय आरोबावहाय ओम लाइ लाफा मोनबा लाइ लाफाखौबो होबावबाय ओमफ्राय मुलाफोरखौबो होबावबाय बिनिफ्राय थास' बिलाइ थास' बिजौ बेफोरखौबो होयो बिदि आरो औ बेनिफ्राय आ आरोथ' गोबां होबावो खिन्थु आं गोसोआव फैयाखै आङो जेथिया बुस्थुफोरखौ खांनाय जायो अब्लासो मिथिया आरो सुमफ्राम बिलाइफोरखौबो होयो बेनिफ्राय बै ओ नार जि बिबार बेफोरखौबो होलाबायो आरो जोंनो जायखिजाया बैफोरो मिलायनानै जोंनिया मा जानांगौ अ खुन्थाइ सुन्थाइ बेफोरखौबो होयो जौसे दाइन बा जौसेसे बिदिनो माबा मोनसे जायो आरो औ
आरो नोंथां आङो माने बैसागु समाव खोनानो मोन्दों आरो गोबां मबाइलनि ससियेल प्लेटफर्माव नुनो मोन्दों ओ मा होनो माबा बैसागुआव मोसायो गास गासिबो रंजा बाजा गासिबो ज जाइ ओंखारनानै माने ज माने माबायदियै मोसानाय जायो गासिबो
ओ ओरैनोथ' जेनेबा बोसोरनि जागायनाय नालाय बैहाय जों बैसागोआव मोसानायनि खार'ना जाहैबाय जों बे बोसोरनि जागायनायावहाय रंजा बाजा खालामना
बोसोरनि जागायनायखौ रंजा बाजा जागायनानै बिनि उनावहाय मा खालामो जिहेथु जोंनि ओ आबाद मावनाय बोथोरा जागायो नालाय जोंनि ओ सा सानजा ओनसोलाव रंजा बाजा खालामखांनानै आबादनि थाखाय जाहाथे थियारि जानो हायो जोंनि आबाद मावनायनि थाखाय माइ आबाद मावनाय बा जायखिनि आबाद मावनायनि थाखाय जों थियारि जानो हायो होननानै मानसिफोरा रंजायो आरो बे रंजानायाव जों मा खालामो
बर' सुबुंफोरा खाम जथा सेरजा सिफुं जााबस्रिं बैफोरखौ लानानै रंजायो आरो न'खर न'खर हाबना मोसायो बिदि आरो जोंनि बर'फ्रा बिदि खालामनायखौ आं नुयो आरो आगोलनिफ्राय नुबोदों बा दासिमबो नुबाय दं बिदिनो
ओम नोंथाङाबो बेफोरखौ माने खालामफेरबाय नामा मोसानाय जमा ज
औ आंबो जेनेबा मोसानायावहाय मालाबा मालाबा थांफेरदों थांनाया जेनेबा ओ बाब्रेबा बैफोराव मोस ज' ज' मोसानायनि ओ जेनेबा रंजानायनि मजायानो आलादाखा
औ
ओम ओम रंजानायनि आमेसआनो आलादाखा आरो लोगोफोरजों रंजानाय बा ओ गामिनि सुबुंफोरजों रंजानाय खाम सिफुं सेरजानि गोम खांनाय बैफोर गोसोखौ जोबोद दुंखांनाय खालामो आरो बेनिफ्राय जेनेबा मालाबा नों बिथाङा सिन्थायाव थायोबा बैफोर सिन्थाफोराबो गोमालाङो आरो जायजों जोंनि खायसे बेमारफोराबो स्रां जालाङो होनना बुङो आरो
आरो ज' जाय लोगोफोरजों थानायानो जा ओ गावनि गेदेरफोरजों थाबा बैफोर टेनसन सिन्थाफोरा खारखायो आरो नो होनजायो उम उम होमबा नोंथां ओ समाबो जाबायमोन ओ आं बैसागुनि बागै गोबां खोथा मिथियैखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय गोसोआव गोजोन्थों नोंथां
औ दे गोजोनथों गोजोनथों
उम द दे होमबा औ